औ बुं दे दं जिरायनानै
खाम जाखांबाय नामा?
ओंखामथ जायाखै दाबो।
ए ओरैनो मा मा ओंख्रि संखो? औ जाखांबाय आङो। मैथाजों मैथाजों नाजोंसोमोन जोंना
ओंख्रिया मा मा ओंख्रि संखोथाय बुंनो रोंला जाब्लासो मिथिसिगोन
मा मा मावगासिनो दं दासान्दि
दासान्दि बे ननि ननि खामानि एसे दैज्लांनि बोथोर फैबाय नालाय बिफां लाइफां बिफां गायनाय
ओरैनो मा मा बिफां गायख
बिफाङाथ गय बिफां गायबाय आरो बिदिनो गायबावनांगौ दं बिफां आलदा बिफां
ओरैनो गयखौ बिगाबसे गायखो
गया मथा मथि बारा गायाखै दाबो गायगासिनो दं बिगाब्रै बिगााबासो जासिगोनदां गायबावगोन फुलि बानायबावदों
फुलिखौ नआव बानायनाय ना बायनानै लाबोनाय बाजाराव?
फुलिया बाजाराव बायबाय बायनानै लाबोबाय लाबोनानै बेखौनो गायदों दा
ओरैनो बेसेबां
दालाव
औ दालाव बेसेबां लाबोखो बेखौ फुलिखौ
दालाव दस थाखा दामै लाबोनाय जाबाय।
अ खमावनो मोनदों होमबा बोसोरसेनिमोन बेबा फुलियाबा
से बोसोरसेल जागोन नामा बारा गिदिर नङा। गिदिरा दाम जाबाय बिरादनो
बेखौ डाइरेक्ट गायफैबाय नामा ना गायसन ओरैनो गायथनानै दोनबाय
खालमासि गायनोसै
औ
फेदेरनानै खालमासि गायजायो‌ ना गायजाया गायजाब्ला गायनोसै गायजायाबा खालमासि ओरैनो गायथनानै दोनबावनोसै।
ओरैनो माबोरै खालामनानै दोनफैनांगौ बेखौ
औ बेखौ लाबोनानै बिसोरो खेबसेयाव सोयो खेबसेयाव हा सोनानैसो बानायो फुलिखौ।
औ
बे खेबसेखौ फिसिनानै हाखर जावना अलानो गावनो मोजां जाखायो खेबसे दिनाव मोजां जानाय नङा जिनिसा जानाय नङा हायाव फबना दोनाबा
उम
फबना दोननाय जाबाय।
नोंथांमोना गायाखै देग्लाय
जोंना जोंनाबो गायदों। बिदिनो थिन बिघा सारि बिघासो दं।
बेखौ दाखलि थांनाय थांनाय मासावहाय गायनाय जाबाय।
गयनि दामाथ प्रडाक्ट मोनोब्लाथ गोगगोम मोनहैसिगोन।
औ बेखौ फिथाइया मोजाङै थायोबा स्नि बोसोरनि उनाव मोजां मोनहैगोन।
ओमफ्राय स्नि बोसोर नांगौ ना, ना खम नांगोन नामा?
औ अबेबा बिदिनो। अबा दाइन बोसोर बिदिजों थायो बोसोराव बिदिनो खजोबो।
फुल प्रडाक्ट मोननायनो खय बोसोरसो
बेयो फुल जुदि नोङो बिनिफ्राय मोन थारनोबा ओ बेखौ गुनिफ्राय जि बोसोरसिम बेनि ओमफ्राय नोङो फुरा बिनि प्रडाक्टखौ मोननो हागोन आरो।
गय फिथाइखौ उम
औ।
मा मायाव बाहायनाय जायों बिथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन ओ ओरैनो जों नआव ओंखाम जाखांनानै सानफ्रोमबो जानायनि अनगायैबो जोङो बेखौ गोबां जोङो बेखौ फाननो हायो। जेरै नोङो जों बेखौ बेवहाय बेनिफ्राय बे बांसिन मानसिया डाइरेक्ट मथानैबो फानो।
औ
बि बागान हिसाबै नायनानै फाननाय जायो आरो।
हरो नामा?
औ। केजि हिसाबबो फानहरो ओमफाय बाजारावहाय लांनानैबो फानहैयो
उम औ
गोबां रोखोमै बेखौ फाननो हायो आरो बेखौहाय मजा खालामनानैबो फाननो हायो हायाव सोमनानै दोननानै
औ
ओमफाय बेखौहाय गोमोनखौ दानखावनानै औ
फोराननानैबो बेखौहाय फाननाय जायो आरो हा
अ अ‌। फिसा फिसा दाननानै
औ फिसा खावनानै बेखौ औ। गय सफारि होननानै बुङो बेखौ। आरो ओरैनो बेखौ हाबा हुखा बेखौहाय हाबा हुखा खेराय बे बाहायनाय जायो आरो
फोरखौ बुजायनाय जायो आरो
औ।
गोबां नियम निटि
नखराव थायोबा गोबां हेफाजाब जायो आरो
फैसायावहाय हेफाजाब फैसानि थाखाय
औ नखर खुंनायावहाय औ
बोसोराव खनसे थायो नामा?
औ ओरैनो बोसोरा खनसे थायो बियो।
आलदाबो दं नामा बोसोराव खननैसो थाइग्रा?
बिदिथ आं खोनायाखै खिन्थु बिनि सिङावहाय जोङो दस्रा आबादबो मावदेरनो हायो जेरै आथिखालावहाय मोननाय ख खवा दंफां जायखौ जोङो चक्लेट उन्दैफोरनि जाग्रा बिदि जोङो बानायो बेखौ जों सिङाव गायनो हायो आरो गयखौथ सात फुट बाय सात फुट गायोब्ला साब साबसिन जायो हमबा फिथाइया साबसिन थायो दा बेनि सम सिङावहाय बे ककवा चक्लेट दंफांखौ गायोब्ला मोजां जायो आरो बेखौ उ थाम बोसोरनि उ